हेलौ नोंथां
हेलौ
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो दङ?
अ दङ नोंथां बिदिनो जिरायनानै
औ औ नोंथाङा जुदि जिरायनानै दङब्ला आं नोंथांनियाव मोन मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन सोंनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
हेलौ औ औ औ ओ नोंथाङा ओ बरफोरा गोदो गोदाय माबादि रायजो जाबोदों मा मावनानै जाबोदों दों बरफ फोरनि आबाद मावनाय बेफोरनि बागै एसे जे फोरमायनो हांगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां। अ नोंथां ओ बरफोरा थ अ बर एबा ओ बर हारिया गोदोनिफ्रायनो ओ आबाद मावना जाबोग्रा हारि नोंथां नङा होमबा ओ बरफ फुरा ओ बरफोरनि आबाद आबादारि हारिमुआ रांखान्थि राजखान्थियारि सोमोन्दो दं नोंथां ओ आबाद मावनानै जोंनि बर समाजाव अ गावबा गावनि जिउखौ एबा ओ नख सामलायलांनायनि गुबै राहा होनना सान साननाय लानाय जायो नोंथां
औ नंगौ
ओ जों नुनो मोनोदि बर' समाजाव आबाद मावनानै समाव बायदि खान्थि खालामनाय जायो जेरै ओ
हादान सिफायनानै ओ जाबोनायखौ नोंथाङाथ' मिथिखागौ आगोलनिफ्रायनो ओ बर' बर' फ फोरा हादान सि फैनानै ओ जाब ग्रा मोनसे हारि ओ हाल एवजानाय ओ हाल हालेवजेननाय एबा हाल जुर रिजेननाय ओ आबाद मावनो थाखाय गसा लानाय ओ नांगोल जां बाख्रि गायसननाय माइ लानाय ओंखाम गोरलै जानाय ओ बाख्रि लिर थांनानै एबा बाख्रि दानाय जों नुनो मोनबोदों बर' समाज खौ एबा आइजोफोरखौ ओ गुबुन हा हारिनिसाय ओ बर' आइजोआनो जा ओ हौ-हौवायानो जा हिन्जावानो जा बर'फोराव आखा फाखा मावनाय दांनाय आबादफोराव माव सोमनायखौ जोङो आ गोलनि बेफायनो नुनो मोनबोदों ओ बर'फोरा ओ आगोलनिफायनो जोबोर खस्थ' ओ न'खर बेंनायाव जोबोर खस्थ' खौ ओ आगोलनिफायनो नुनो नुनो मोनबोदों ओ आबादजोंल' नङा बायदिसिना ओ बिदिनो ओ मैगं थाइगं गायनानै ओ माइ गायनायजों ल नङा मैगं थाइगं गायनानै बिदिनो बाय बिदा ना फिसिनानै ओ बायदिसिना मैगं थाइगं बाननानै ओ बर' हिजावफोर खौ फानहैनाय ओ हााथाय बाजाराव नुनो मोना होनबा नोंथां।
औ -औ नंगौ।
आगोलनिफ्रायनो बिदिनो ओ सोलि सोलिबोगासिनो। बिदिनो बर' बर'फोरा ओ मावनाय दांनायाव गुबुन हारिनि साय आखा फाखा। नोजोर होना नायोबा जोङो बर' फोरखौनो नुनो मोनो। मिथिनो मोननाय जायो नोंथां। ओ नोंथांनि जागा ओनसोलाव नोंथाङाबो बिदिनो आबाद मावनायनि ओ जाहोनखौ फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंथां बर' फोरनि गुबै जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मोनथिखागौ जानांगौ। आबाद मावनायानो बर फोरनि औ गोदोनि जिउ खुंनायनि राहा होननानै जों मोनथिखाबोदों।
औ -औ
औ बर'फोरा गोदो गोदाय आब जोंनि आबै आबौ आजै आजौ मोना आबाद मावनायखौनो गावसोरनि जिउ खुंनाय राहा हिसाबै आबाद मावनानै माइ गायनानै बेफोरबायदिनो ओ गावसोरनि संसारखौ जाबोदों गावसोरनि जिउखौ खुंबोदों होननानै जों मिथि मिथिखागौ नङा होमबा औ- औ। बेफोरबायदिनो बर'फोरा ओ दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै ओ -ओ माइब्रा माइ जोसा माइ माइसा माइ बेफोरबायदि। बेफोरबायदिहाय औ माइब्रा माइखौ जोङो फिथाबो जानो हायो बेफोरबायदिनो माइसा माइ जो ओ जोसा माय थ नोंथाङा मिथिखाबौ जानांगौ। जानायनि थाखाय जोबोर गोथाव मो दोमफ्रु जायो होननानै
औ- औ
बेफोरबायदिनो ओ गोदो -गोदाय बर' फोरा गासैबो उम ओ दिनै बिसानावहाय गायलायबाय गासैबो जमा आरो ओ बेनि उनाव बैसानावबो गायलायनानै फाला गायलायनानै बेफोरबायदि गावसोरनि नांगौ बायदि ओ दुब्लिखौ जेनेबा माइ गायनानै बेफोरबायदि माबानानै जिउ खुंबोदों आरो लोगोसेनो ओ माइ गायखांजोबनानै खोथिया फोखांजोबनानै माइ गायखांजोब नानै बेफोरबायदि हाल जांख्रा जानायखौ नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ औ। ओ आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ हाखौ एवनानै खोथिया माइखौ सोमनानै ओ बेनिफ्राय माइखौ ओ सानसेसो बोखांना दोननानै गाजा बेरखांनायनि उनाव बेखौहाय ओ हा एव हाखौ एवहोखांनानै मै होखांनायनि उनाव बेवहाय बेखौ फानै दोननाय जायो औ फरायनाय दोनखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ जेब्ला बेयो जौवो अब्लाहाय बेखौ फुनानै जोङो गुबुन मोनसे दुब्लियाव गुबुन मोनसे हाल एवनाय दुब्लियाव बेवहाय जोङो बे खौ गायफिन गायनाय जायो। दा मिथिखागौ औ आरो माय मसा माइखौ गायनो थाखाय माइसा माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो गसा लानायखौथ नोंथाङा मिथिखागौ
औ नंगौ नोंथां।
गसा लानो थाखाय फुङावनो जोंनि ओ बर नखरनि आबै आबौमोना मा खालामोमोन ओ फुङावनो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै दोननानै ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै दोननानै ओंखाम ओंख्रि जाथ आलासिनो ओ आफा बोराइ बाथौनि सेराव खाला लगायनानै इसिं माइनावाव खाला लगायनानै उनावहाय ओ दुब्लियाव खाला खुन्दुं बायदिसिना धुप धुना बेफोरबायदि थुलुंसि लानानै आ आलारि बाथि लगायहैनानै गायजेनो मोनो होन्थ नोंथाङा मि खाखौ जानांगौ औ बेफोरबायदिनो बेनि उनावहाय हाल माइखौ गायखांजोबनानै हाल दांख्रा जानायखौथ नोंथाङा बो मोनथिखागौ जानांगौ
औ औ
अ हालदांख्रा जानायावहाय बिदिनो गासिबो बरनि जोंनि गथ गथाय नखरनि गाैबो बेफोरबायदि नखरनि बा गामिनि ओ बेफोरबायदि दि सानैसो मानसि जमा जानानै माइखौ गायखांनायनि उनावहाय लास दिना खालि जोबथि सानखालि बेखौहाय माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जोंनिया लाव अमा बेद दर बिदि बायदिसिना खाना जुमाय बेफोरबायदि लोंलायो औ नोंथाङाबो नोंथांनि नखराव माइ गायोना गैया बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ गायो नोंथां ओ जोंहाबो ओ बिदिनो ओ माइनि आबाद खालामो ओ दैज्लां बोथोर दाथ दैज्लां बोथोर नालाय गाय गासिनो नोंथां। ओ जोंनि जोंङाल नङा जोंनि खाथि खाला ओ मानसिफोराबो ओ गायो आगोलनि दिनाव बिदिनो सावलि ओम बाय बाहागि बिदिनो गायथिंनानै बिदिनो रंजा बाजा हाल जां फोराव जानायखौ नुनो मोनोमोन नोंथां। दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल ओ रावखौबो मोननो थांला दानिया आरो बिदिओ नेम बर'नि नेमफोरखौ हाल जांख्रा बिदि ओ गसा लानाय बिदिफोरखौ बारा ओ फालि। नाय नुनो मोना नों।
औ औ नंगौ नोंथां।
जों हालेवनानै ओ गायनायाबो ओ दानि जुगाव एसे खमायलांबाय। ओ टेक्टर जोंसो ओ सानसेनो हालेवखाना दोनो। ओ हालेवखांना दोननानै। बेखौ ओ बिनि ओ हालेवनानै बिनि नखानायैबो आरो बिनि सिगाङावबो हो जायो ओ बिदिनो हाजिरा रां होनानै ओ लिंथुमो ओ हिनजावफोरखौ एबा आइजोफोरखौ लिं थुमनानै बिनिनो हाजिया ओ जोबोर बो बुरजा खम ओ हानि नांगौ थे बिदिनो ओ हिसाब खालामनानै लिंनाय जायो नोंथां।
औ।
ओ न'नि बिदि ओ आगोलथ' ओ न'नि गाहाय ओ आइजोफोरा ओ बिदिनो गायजेेनाबा गुबुनखौ गायनो होआमोन बि दि नुनो मोनाखैमोन होनबा नोंथां गसा लाना बिदि ओ गायखांबा गायनो मोनोमोन ओ दानिया बिदि ओ नुनो मोनला खमायलांगासिनो बर' फोरनि आसार खान्थि ओ मोनफा मोनफा फोर्बोफोराबो बिदि गायनायनि फोर्बोफोराबो।
औ।
नोंथोंथिं बिदि ओ गोमालांनो हमदों नामा नोंथां?
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंसोरनिथिबो बिदि ओ गोमालांनो हमदों नामा नोंथां? बिनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा?
ओ दानि मुगायाव बुंनो थाङोब्ला गोदो बर'फोरा गोबां नेमखान्थि बेफोरबायदि बोथोरनि खा नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोर खौ फालियोमोन। नाथाय दानि मुगायाव। ओ गोबां सुबुंखौनो बेफोरबायदिखौ बारा नेमखान्थि फोरखौ जोङो मानिनाय बारा नुनो मोनलिया। औ। उम नोंथाङाथ' आमथिखौ मिथिखागौ जानांगौ? दैज्लां बोथोरनि बे आमथि दानावहाय ओ जुलाइ दाननि बे आमथियावहाय। ओ ओ जुनदाननि बे आमथियावहाय बर'फोरा ओ सानथाम माइ जाया बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जा नांगौ?
औ नंगौ
दानि मुगायावबो ओ खायफा खायफा सुबुंखौ बे नेमखान्थिखौ जोङो बारा मानिनाय नुनो मोनलिया गोदोनि आबै आबौमोना बेखौ मानियोमोन
औ
औ दे नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबोथ एसे जाबायानो
औ
औ औ उनाव मोजां सम आरो बोथोर लानानै नों नोंथांजों रायज्लायफिननो मोनगोनखौ आसा थाबाय नोंथां
औ नोंथां आंबो नोंथां नोंथांजों
हब्ला गोजोननाय थाबाय औ